हा
हेल नोंथां
अ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों दे
अ मोजांबा
औ नोंथां मोजाङैनो दंथ'योै दे
अ दा बैसागुनि बागै सावरायनोसै नोंथां
औ
अ बिदिबा आं फोरमायग्रोनोसै
औ दे फोरमायग्रो नोंथां
अ बैसागु होनोब्लाथ' जों गासिबो मिथियो बैसागुआ बोसोराव खनसेल' जायो बैसागुआव जों रंजायो बैसागुआ बर'फोरनि गाहाय रंजानाय फोरबो बैसागु रंजा जानाय फालिनायनि गेजेरजों हारिमुनि सोमखोर सावगारि बेरखाङो नाथाय आथिखाल मुगायाव गोदान जोलैया बैसागु रंजानो बावलाङो बाय हारिमुखौ बावगारलांनो हमबाय बैसागुआ बर' हारिनि मोनसे गेदेर रंजानाय बर'फोरा गोसोम मोदोम जिउ होनानै मोजां मोनो बैसागु बोथोरखौ बे रंजानाया बर' हारि हारि फाननानै दा बेनिखायनो बर' हारिनि आमाय थुख्ल' गोदो गोदाय बर'फोरा हारिनि गोनां बे रंजालि बैसागुखौ दानसेहालागै खुङोमोन होनना खोनायो आरो ना फिथाय बोथोरा थाङो हालो दैलो समा थाङो खोनदो खोनदो ओ सम थांनायनि लोगो लोगो मिथिंगानि महराबो गस्लायलां गुस्लायबोयो लोगोसे बोथोराबो सोलायो आरोना बैसागु बोथोराव बिलाइफोरा गोरलै गोरलै खिलियो बेजों समायना नुयो मिथिंगानि महरखौ ओ गोदो दानसेयालागै खुङोमोनब्लाबो दा सानसिनियालागैल' खुंनाय नुनो मोनो आरोना बैसागुखौ
औ
द
उम
औ
औ
थायनि जुगावहाय ओ बिदि खाम सिफुं जथा सेरजा गंगोना लानानै मोसानायखौ खौ नुनो मोनलिया आरोना
औ
बांसिनानो गोदो गोदायनिखौ बावनो सानजोब्बाय ओ बैसागुनि सेथि साना मानसि बैसागु फुङाव बांसिन दुगैस्रां लोबस्रां गोथार बाथौखौ सिबिग्रोनाय जायो बेनि उनाव थैलांनाय न'खरनि फोलेर फोरखौ गोसोखांनानै मायथाइयाव मावै दां मोननाय बेसादफोरखौ जाहोनाय लोंहोनाय जायो ओ थैलांनायफोरनो ना बेदर एवनाय बावनाय जायो आरोना रंजालि बैसागुयाव जुलि गोदानफोरा फिसायखौ लानानै बिमा बिफानि न'आव आलासि जाहोयो ओ जाहैनाया जोंनि गोदो गोदायनि खानथि आरोना ओ गामिनि बोराय बुरिफोरा बिबदिनो न' न' गिदिंनानै बेदर खुंगा मैगंजों संनाय ओंख्रिखौ जौजों लोङो आरो ओम बै सानखालि बेलासि समनिफ्रायनो खायसे खायसे मोसानाय जायो ओ बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गावबा गाव हानजा हानजा जालायनानै नै ज' ज' मागिलायो आरो ओ सेंग्राफोरा खाम सिफुं जथा सेरजा टल थरखा आरो सिख्लाफोरा गंगोना जाबख्रिं लानानै बैसागुनि बायदि मैया मेथाइ खननानै ज' ज' ओंखारो आरो
औ
अ रंजालि बैसागुया स्नि सानाव जोबो आरो ओ बर'फोरा बैसागु बोथोराव ओ बेमार आजार खारनो होननानै गोखा गोखै फिथाइ सामथाइ मैगं फुं मैगं फुंखा बेसर दाबा थालिर फस्ला थाराय गाजलि रायदों बिजौ लाफा सायख' खार' खान्दा बिजौ मायसुन्द्रि सिबुथारा दिंखिया गोजामखौ नागारनानै गोदान बोसोरखौ गाहामै मोननो हास्थायो बेनि उनावबो गामिनि बोराय बेन्थ गासिबो दौरिनि न'आव ज' जायो बेवहायनो जयै थांनाय बोसोरखौ बिदाय होनानै गोदान बोसोरखौ मोजाङै मोननो अबुंलावरि आनान गसायनियाव बोर बिना लायो आरो गोदान बोसोराव अननानै बिनानै ग्रोम ग्रोम रायजो मोनजानो थाखाय आरज गाबनाय जायो आरो बोराय बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला हानजा जानानै गामिनि न'खरफ्रोमनिफ्राय दान लायै लायै फैयो आ बि बिदिनो बैसागुया सानसिनिहालागै सोलियो आरो खैदां खैफोद लोमजानाय साजानाय गाज्रि मोदायफोरनिफ्राय बारगनो थाखाय आरो लोगोसे रांखावरि मानसि दुमसि आरो फिसा फिसौनि थाखाय हांख्रायनानै बैसागु दानाव बायदि बायदि मोन्थोर आरो गुबुन गुबुन आसार खान्थिजों थान फुजा जयै होनाय जायो आरो बैसागुनि सानस्नियाव बयबो गसाइ थानाव ज जायो उम बर'फोरा फोथायोदि सिगां दानाव एबा सिगां सानाव नांलायनो खमलायनो मोना नांलाय खमलायोब्ला बिसोरनि अराय सानावबो नांलाय खमलाय दि थाङो होननानै फोथायो आरो ओ बेनिखायनो बे गोथार सानाव रावजोंबो नांज्लायनो हामा होननानै बुंनाय जायो आरोना ओ नोंथाङा बिदिब्ला एसे फोरमायना होलाय
औ बैसागुनि बागै
अ अ बैसागुनि बागै अ नोंथां
औ नोंथाङाथ गोबांखौनो फोरमनायखाबाय बैसागुनि बागै औ बिब्दिनो जोङो जोंनि ओनसोलावबो बैसागुखौ फालिनायखौ जायो आरो नाथाय जों मोनसे बाथ्राखौ बुंनांगोनजे जे गोदोनि बैसागु फालिनाय आरो दानि बैसागु फालिनायनि गेजेराव गोबां फारागखौ जों नुयो आरो गोदो जेरै जोङो बैसागु सफैदों होनब्लानो जोङो गासैबो गिबि सानफोरनिफ्रायनो जोङो गासैबो ज ज रंजानो ओंखारबोयोमोन गावनि दुखु दाहाफोरखौ बावगारनानै आरो जोंनि दोरोङारि दामग्रा बा खुगा मेथाइ बायदिफोरजों रंजानो थाङोमोन
बिदिखौ जोङो नाथाय दानि समाव एसे खम नुसै आरो आरो दानि समाव जोंना बिब्दि ओंखारनायखौबो खम नुयो आरो
ओ
बे जोंनि दोरोङारि दामग्रा आगजुफोरखौबो जोङो बाहायनायखौ एसे खम नुयो आरो बांसिन जोङो खायसेफोरखौ जा गोदान बक्सफोर दामग्रा ओंखारदों बे बेफोरजों मोसाहैनाय बा मबाइल फन फोरजोंसो मोसानाय बायदिखौ नुयो आरो आरो बिबदिनो। बिदि बुरजा मासिफोरजों ओ मोसाहैयालासे जोङो। बबा साब्रै साबबाफोरजोंल' मोसाहैनायखौबो नुयो आरो।
ओ ओ।
औ बिदिनो जोङो। दानि समाव मोसानायखौबो खम नुलांबाय आरो गावबा गावनि खामानियाव। बांसिन मुखुब जानायखौल' नुयो आरो बिब्दिनो जोङो जेरै नोंथाङा फोरमायलांदों दि ओंखाम जाहैहैलायनाय। नाथाय जोङो दानि समाव बिब्दि हुदाफोरखौबो नुनो थांनाय जालिया आरो खायसेया न'खरफोरावल' जोङो नुयो नाथाय। ओ गोदो जेरै नुयोमोन बिब्दि नुनो थांला आरो आरो गोदो जेरै ओ जोङो दान मोनसे गाहाम बैसागुखौ रंजायोमोन। बिबदि रंजानाय जों ओनसोलाव नुला आरो जोङो।
ओ
स्नि सानल' फालिनायखौ नुयो आरो बिब्दिनो गोदो। जेरैनि स्नि ओ से दानहालागै। बायदि मुं होनानै बैसागुखौ फालियोमोन। बिबदिसखौ जोङो दानि स समाव स्नि सानावनो जोङो ओ बिब्दि मुं होनानै फालिनायखौ नुदों आरो जेरै नों बिथाङा फोरमायलांनाय बायदि। मानसिनि बैसागु मोसौनि बैसागु बिब्दि मुं होनाय जायो आरो बिब बिदिनो जोंना मोसौनि बैसागु गिबि सानावबो गोदो जेरै फालियोमोन बिब्दिखौबो नुला आरो मानो बुङोब्ला। समावथ' जोंना आबाद फोथारफोराव बांसिन। ट्रेक्टरफोरखौल' बाहायो नालाय ब बेनिखायनो मोसौफोरखौबो फिसिनायखौ नुनो थांला। बेनिखायनो जोङो ओ मोसौनि बैसागुखौबो एसेबां गाजा गोमजायै फालिनायखौ नुला आरो थेवबो जोङो ओ साफा सानैखौ जायहा मोसौ दङ बिसोरखौ जोङो गोदो जेरै ओ मोसौनि सान फालिनो जोङो फुङावनो सिखारनानै दुगै लोबै आलारि बाथि लगायना ओमफाय लाव फान्थाव हानानै आरो ओ सारायनायनि नङाब्ला जोङो थौनि हांगारखौ लाइ बिलायाव दिहुननानै बेवहाय थाव गुबैफुना जोङो मोसौनि मोदोमाव फोथा फोनना होनाय बा न'खरनि ओ जिब-जुनारफोर थानायनियाव फोथा फोननाय बायदिखौ जोंङो नुयो। आरो बिब्दिनो जोंना मोसौनि फोथा फोननायावबो जोंहा जाहोन दङ। ओ गोदो जों खोनानो मोनदोंमोन आरो गोबां हाग्रा बंग्रा थानायनि थाखाय गोबां ल ख्रा मोसाफोर दंमोननो बेनिखायनो
अ
बिसोरो बेफोर जिब जुनारखौ जायो होननानै बेनिखायनो बे बिदाया दासिमबो दं आरो आरो जोङो
मोसौखौ बिब्दि फोनखांनानै जोङो फुख्रिनि दैजों नङाब्ला दैखरनि दै नङाब्ला दैमाफोरनि थैजों, ओ दैजों थुखैनाय जायो आरो बिब्दि थुखैखांनानै जोङो। ओ जेब्ला फो थार लांगोन अब्ला, जोङो लाव फान्थावजों बिसोरनि मोदोमाव सारनानै बा बुनानै खुगा मेथाइ रोजाबनानै जोङो बिसोरखौ फोथाराव ओ दोनहैनाय जायो आरो। आरो बै सानखालि जोङो बिसोरखौ खानानै दोननाय जाया उदाङै हेगारनाय जायो आरो। आरो बै सानखालिनो जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय बायदि गोखा गोखै मैगंफोरखौबो बुथुमनानै जानाय जायो आरो बे खौ नोंथाङा जेरै फोरमायदों आरो बेखौ जायोब्ला जोंहा फोथायनाय दं दे बेमार आजारफोर जानो हाया होननानै। बिब्दिनो सानसे थारला थांनायनि उनाव मोनाबिलि सम जायोब्ला मोसौ गलियाव आलारि बाथिल' होना जोंना फागा गोदान बावो। आरो बिसोरनि मोदोम आरो आसु दुग्रि गंफोराव जोङो थाव गुबै फुननानै होयो आरो। बिब्दिनो जोंना नैथि सानखालिबो नोंथाङा जेरै फोरमायदों बिदिनो मान होनाय बोर लानाय बिदिनो जायो आरो आरो थामथि साननिफ्राय गासैबो गामिनि बा सेंग्रा सिख्लाया आलादा बोराय बुरै आलादा गथ'फोरा आलादा रंजानो ओंखारबोयो आरो बे रंजानायाव जोङो गामिनि अनगायैबो गुबुन गामिफोरावबो थांनायखौ नुदों आरो खायसेखौ गुबुन गामियाव थाङा लासे गावबा गावनि गामियावल' मोसानानै थानायखौबो नुदों आरो। बेवहाय जोङो गोदो जेरै मोसायोब्ला माइरंबा फैसा जा जि हरो बेखौ लाबोयो आरो जोङो खायसे न'खराव दासिमबो नुयो आरो गोदो जेरै जौ बिदिर होयोमोन। बिब्दिनो दास होनायखौ आरो बेनि उनाव जे ब्ला बैसागुनि स्निथि सान फैयो जोबै जोबै बै सानखालि जोङो गासैबो लोगो नांनानै ओ बाथौ गुदियाव आर'ज गाबनानै जोङो ओ खायसे हाबाफारिफोर लायो। जेरैबायदि जोङो मोसानाय बादायलायनाय बायदि गेलेनायफोर खौ लायो आरो बेनि उनाव जों खायसे रोजाबगिरिफोरखौ लाबोनानै बैसागुखौ बिदियैनो बिदायसा होनाय जायो आरो नोंथां।
औ।